अ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
अ जों दा गामि ओनसोलाव बर'फोरा बा सु जिखुनु गामि ओनसोलाव आरो ना सुबुंफोरा माबायदि ना हमो। मा मा आद'बजों ना हमो बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन जोबोद मोजां आयदाया।
जेनेबा ओरैनो बर'फोराथ' माबायदि ना हमो होनोब्ला। बर' आइजोफोरा जेखाइजों ना गुरनानै लायो नङा होमबा।
औ औ।
उम बिनिफ्राय सोरबा सोरबा दै फिसा फिसायाव गोग्रोमनानै लायो।
औ।
मुस्रिजों हनानै लायो। बिनिफ्राय हौवाफोर बुङोब्ला बोरसिजों बोननानै लायो।
औ औ।
ओनफ्राय मुस्रिजों हनाय।
औ।
गोग्रोमनाय।
औ।
आरो जेनेबा मेसें राननाय समावहाय दै राननाय समावहाय। बेफोरखौ दैखौ सारनानै लायनाय बेफोरबायदि नङा होमबा।
औ।
जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन जेनेबा जों मोनथिफेरै। आद'बजों ना हमनाय खान्थिफोर दं नामा?
ओरैनोथ' जों मिथिखागौ ओ गामियारि सुबुंफोरा। दैज्लां बोथोरावहाय गावसिनि ओ ओंख्रिनि थाखायबो। बिदिनो बिलोफ्राव नाखौ हमहैनाय नुनो मोनो आरो।
उम।
दा बे समाव नोंथां सोंनाय बादि जेनाखि। ओ बायदिसिना आद'ब जेरै। बिदिनो दहाय नोंथां बुंनाय बादि। ओ जेजों ना ह'नानै लायो हौवाफोरा खेवालिजों सारनानै लायो आरो जोंनि ओरैहायबो।
अ।
औ। बुंनो थाङोबा गामियारि ओनसोलावथ' ओरैनो। बिलो खाथिबो जालाबायो नोंथांमोननि। जायगायाव बिदिनो बिलो खाथि दं नामा?
दङ दङ दङ जोंनियावनो साग जोंनि बे। साखोमा बिलो होननाय मोनसे बिलो दं आरो ना।
औ औ।
जेनेबा नोंथा नों नोंथाङा ओरैनो ना लायफेरबायना।
अ' अ' नोंथां लायो लायो आं ओरैनो। बाथाबो होखांबाय नोंथां बाथा होनानैबो आं ओ। नाखौ मोननो हादों आरो बिदिनो बोरसिजों लफायोबो आरो लफायबाबो नास्राय गोरै बे फोरबायदि। खौबो मोननो हायो आं। ओ नोंथांनाव मोनसे सोंनो नागिरदों जोंना ओरैहाय मोनसे। से हेङा मुसारिजों खालामनाय हेङा दं औवा। ओ आखान्थि थारमाने आखान्थि मोनथाम माबानानै खना मोनथामै। औवाजों खाजाबनानैहाय मुसारि खानानैहाय। हनानै ला-लायो आरो बेजों ना फावना बा। ना गोरलै गोरलै बे-बेफोरखौहाय जिं जिंआव हनानै लायनाय। जोंनि ओरैहाय नुनो मोनो नोंथांमोननि हरैहाय बिदि खालामो ना खालामा?
दङ दङ बे जे नोंथाङा जे होनदों हेंङा नङा होमबा। औ। बिनि हमग्राफोरा गान्थिफोरा औवानि जायो नङा होमबा।
औ औ।
औ थाम खना महरनि जायो बियो।
औ।
दङ बेफोरो मा जों बिलो सेर सेराव आरोना जे दै एसे फिसा। फिसायाव नारनाय जायो आरोना बेखौ।
औ।
जेनेबा ओ-ओरैनो नोंथाङाथ' ना लायो होनदोंना।
औ औ।
औ नोंथाङा जेनेबा मा मा आदबजों ना लायफेरखो।
आं ओरैनो खेवालिबो सारनो रोंगौ। जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोरना। ओ गुन्दैखौ नानि आदार खालामनानै थफ्ला थफ्ला सिथुमनानैहाय ओ बे बिदिनो दोल गोनां जायगाखौ साफा खालामनानैहाय ओ सारनो आन्था जखा खालामनानैहाय बे गुन्दै सिथमनानै लानायखौ दैयाव सारनानैहाय दसे नाखौ ओ आदार जानो थाखाय फैहोननानै बेखौ सारनाय जायो आरो। अब्ला ना फिथिख्रिफोर जिखुनु ना स्राय बा ना गोरि बेफोरखौ जों मोननो हायो खेवालिजोंहाय। दा बेल' नङा आं फासिजोंबो ना लायखांबाय जेनेबा जोंनाथ' ओरैनो बिलो खाथिना बिलोआवहाय साना दोननानै ओ लावथि गंसे लानानै साइद साइद दुबुं दाबां बुयोब्ला नाफ्रा फासियाव सौदावहैयो अब्ला बिदिनो थामजि मिनिटसोनि उनावनो जों फासिखौ बोखांनानै नाफोरखौ हायो आरो। बेबादिनो आङो बेल' नङा बोननानैबो आङो नाखौहाय गो बां मोननो हाबोदों। सिगां उन्दै समनिफ्रायनो आं बोननाय हुदा दङ बा आं बोननो रोंगौ आरो। बिदिनो गोबां फानबोनायबो आंहा गोसोआव दं आरो बै समावहाय। दा लासै लासै आं बेफोरबायदियाव बोननाय फोराव खमायबोनो हमदोंबाबो बे जेनेबा खेवालि सारनाय बा फासि सानाय बेफोरखौ दासिमबो मावबाय थायो आरो।
औ।
आ उन्दै समाव जों ज' ज' खांख्राइबो खन'नाय जोंहा गोसोआव दं बा मावबोनाय गोसोआव दं आरो बै समाव।
औ औ।
औ आलि सेर सेर गुदुंजे थायो नोंथां।
औ औ।
औ बेवहाय खांख्राइ मोनो आरो खन'नानैहाय।
औ औ।
आरो ओ जेब्लानाखि दैज्लां जाजेनोबा दै जावरिजेनो अब्ला गांजेमा गांजेमा नागिरनायबो जोंहा हुदा दंमोन। बे बिसंगालि होननायखौ नोंथाङा सिनायोना सि
सिनायो सिनायो।
अ' बेवहाय माने बिरै बिरै गांजेमाफ्रा गोजौआव बिदै दैेनानै गाव बिसंगालिनि गाहाय गुदियाव दै सिङाव थानायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाजों बिदैखौ नुयोबानो बे गांजेमाया गाहायाव थायोना। गांजेमाखौ गोग्रोमनानै हमनानै गोबां मोननो हायो आरो बिदिनो बिदै दैनायावहाय।
नंगौ नंगौ।
औ दा नोंथाङा बेफोरबायदि हाबा मावफेरबाय नामा जेनेबा खांख्राइ खन'नाय बा ना बोननाय बा बिदि गांजेमा हमनाय खामानिखौ नोंथाङा मावफेरबाय नामा नोंसिनि जायगाथिं?
औ मावबाय मावबाय ना बोननाय मुसारिजों ना लायनाय। खांख्राइ खन'नाय जोंनि ओनसोलावबो माने जोंनि गामियावबो जों गामिनि माखासे सानै साथाम ज' जानानै लायो आरोना बेखौ जों नाखौ।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा जे होन्दों नोंथाङा ना बोनो नङा होमबा।
औ औ।
औ जोंनि ओरै गामियाव मा जायो जोङो नाखौहाय। ओ खानस्रिजों बोनो बा। एम्बुजों बोनो बा एखमबा गुमाजों एखमबा बेरे फिसाजों बिदि बोनो। नोंथांमोननिजों मा मा जों बोनो।
ओरैनोथ' आं गोदो जेनेबा खानस्रिजोंनो बोनोमोन नाथाय दा नैबे समाव आं बेफोरजों बोनला आरो बेरे बेरेजों बोनो आं दा बोरसि। बे नोंथाङाजे बुंदों खान्थि बेखौ लफा खालामनानै बोननाय सिगां आंबो बोनबोनो मोन्दों आरो
औ औ जेराव माबा बोरसि नाङा जे
औ औ औ बोरसि नाङा औ बिदि। दा ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो। ओ ना हमनो थाखाय मा मा ओ ना हमग्रा आइजें बाहायो जेनेबा।
ओरैनो जोंनि गामियाव गाहायै हेङा बाहायो। बेनिफ्राय जेखाइ। ओमफ्राय बे ना हग्रा गोलाव गोलाव मुसारियाजे
औ औ।
औ बे ओमफ्राय खेवालि जे
औ
बेखौ बाहायो आरोना ओमफ्राय बे बोरसिजों ना ना बोननाय बेखौ
औ औ। ओरैनो नोंथांमोननिथिं। ओ गामियाव सेन खालामनानै सानाय नुफेरदोंना नुफेराखै नोंथाङा?
सेन औ नुदों नुदों न'खरनै न'खरथामसोआव सेन दं आरो ना जोंहा सेन सानानै दुब्लियाव सायो आरोना बेखौना
औ औ। दा गामियारि सुबुंफोरा ओरैबायदिबो दं जे दैज्लां समावहाय। बिदिनो फासि बा खेवालि बा जि खुनु माबा मोनसे ना हमनो थाखाय। बाहायनानैहाय रांखान्थि ओ मुलाम्फाबो खालामबोनाय दं जेनेबा न'खराव एफा एनै ओ खरस जानो थाखाय नोंथांमोननि ओ ओनसोल बा जायगायाव बे फोर बादि सुबुंफोर दंना गैया जेनेबा? ओ बिदिनो फासि सानानै बा जे ओ सारनानै बेफोरबायदि नाखौ फाननाय दंना गैया नोंथांमोननि ओनसोलाव?
दङ दङ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव माने मोनसे राननो रोङै। जिनै दानारि बिलो मोनसे दं आरो ना।
औ औ।
बेवहायनो सुबुंफोरा फासि सानानै बा मुस्रि गोलावजों ना हनानै बेफोरखौनो हाथाय बाजाराव फाननानै माखासे सुबुंफोरा जिउ खुंनायखौ आं नुबोबाय थादों आरो ना।
औ औ
जेनेबा ओमफ्राय बेल' नङा जों बिलोनिफ्राय बा बबेबा दैमा दैसानिफ्रायल' ना लायनानै बेखौ जोङो फानो बायो बे नङा माखासे जोंनि गामियाव माखासे नखरनै न'खरथाम सोआव गावनि निजे फुख्रि जावनानै बेयाव ना हगारनानै फालांगि खालामनायबो दं आरो ना।
औ जोबोद मोजां।
जेनेबा ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव फुख्रिफोर दंना गैया बा फुख्रि दङब्ला बेहाय बिजनेस खालामो ना जानो थाखायल' ओरैनो एफा एनै हगारो बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां होननाय बायदि जोंनि गामियावबो फुख्रि दं। आरो बेवहाय ना हगारनाय जायो आरो बिदिनो फुख्रिफोरा एसे गिदिर गिदिर मोननै मोनथामसो दं आरो बिसोरो ओ जानो थाखायल' नङा बिसोरो फाननो थाखायबो नाफोरखौ हगारना दोनो आरो आरो फानजानाय जायोबा बिसोर हनानैहाय फानहरो आरो बिदिनो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां समा स' समाबो नै जि मिनिटानो जानोसै नङा होमबा?
औ औ
औ बे बर' गामिफोराव बा गामिनि सुबुंफोरा माबायदि ना हमो बेखौ नोंथांजों सावरायनानै मोनथिबाय जे बुस्थुआ जोंनि गामियाव गैया बेखौ नोंथांमोननिफ्राय आं खोनानो मोनबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय। आंबो जेनाखि आं मिथियि बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय दा नों नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो।
औ दे बिदिबा लाखिनोसै नङा होमबा?
औ औ नोंथां जोंना टाइमा जि मिनिटआनो जाबाय हनै दा जों जोंनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबनायनि लाहार फाहार खालामसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ दे होमबा बिदिबा ना?
औ औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे।